खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
ओ दासान्दि नोंथाङा माबोरै दङ।
आं दासान्दि मोजाङैनो दङ नोंथां इसोर अननायाव नोंथाङाबो मोजाङैनो दङबा?
औ आंबो दासान्दि लोगोसे आंनि न'खराबो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ।
बिदिब्ला आं नोंथांखौ दिनैनि बे समाव ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं दसे सम ओ बर'नि दामजुनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो होननानै नोंथांखौ आङो फनखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ होनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्लाथ' जोंना बर'नि दामजु होननानै बुङोब्ला जोंना खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोर गाैसैबो जोंनि बर'नि दामजुवावनो गोग्लैयो।
औ नोंथां।
औ बेफोर दामजुफोरखौ जोंना बर'नि बायदिसिना मोसानायानो जा जोंना आर'ज खन्नायानो जा एबा जोंनि खुगा मेथाइ खननाय बेफोराव जोंना बाहायनाय जायो। बेफोर बेफोर ओ दामजुखौ जोंना दामनानैनो जोंहा गोबां बर' लाइमोनफोरा गोबां गावनि न'खरखौ एबा गावनि जिउखौहाय सुं थानानै ओ राङारि बिथिङावबो गोबां दावगा होनो हादों आरो दावगाहोनायजों लोगोसे जोंनि हारिमु खौबो गोजौवाव दैखांलांनो हादों।
औ नोंथां।
बे हारिमुखौ ओ बे दामजुफोर खौ जेनेबा जोंहा बर' लाइमोनफोराहाय माबेबा मोनसे मेल मिथिंफोराव दामफुंना दिन्थिनानै नङाब्लाबो जोंना ससियेल मेडिया बायदिसिनायाव दामना देखायनानै एबा आ जोंना गुबुन ओ माबेबा मोनसे ओ बिदिनो फांसन बायदिसिना ओ मेल मिथिंफोराव दामनानै दिन्थिनानै गोबां रां खामायनो हादों। बिदिनो जोंहाहाय दाखालिसो जालांनाय ओ बर'नि बागुरुम्बा दोहौ मोसानाय बे मोसानायावबो जोंहा रोजा रोजा बर' सुबुं मोसादों बेनिनो जि रोजा सुबुं बर' आइजोफोरा मोसानायजों लोगोसे जोंनो बे मोसानायाव बर' लाइमोन सेंग्राफोराबो दोंफायो बे दिनो बेसोर सेंग्राफोराथ' जोंना बेसोर सेंग्राफोरा जोंना बर'नि दामजुखौ लानानै ओ दामना दिन्थिनानैहाय ओ जोंनि बुहुमावनो मुनदांखा जानाय एबा बुहुमावनो मिथि जानो हानाय ओ मोन बुहुमावनो गासैबो सुबुङानो जोंखौ मोनथिनो हानाय लेबेलसिम बिसोरो एबा जौसांसिम लांनो हादों।
औ नोंथां।
बेजों लोगोसे बिसोरो गोबां रां खामायनानै गावनि गोबां ओ गोनांथि जानाय मुवा बेसाद एबा न'खरनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ बायनानै होनायजों लोगोसे ओ बियो बिसोरो ओ न'खरखौ हेफाजाब होनो होनो हादों। बिदिनो औ बर'नि दामजुनि सायाव नोंथाङा आंनो सि सिम फंनैसो ओ फोरमायना बाथ्राफोर फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। बर'नि दामजु होन होनोब्लाथ' जोंना खाम सिफुं सेर सेरजा जथा ओंखाम फुं सेरजा जथा गं गोना बेफोरनो जोंनि बर'नि दामजु दामजु गैयाब्ला जोंनि बर' बर'आ जेबो गैया होननाय बायदि जायो मानोना दामजुआ जोंनि मोनसे उम ऐंगार हायै जोंनि ऐंगार हायै मोनसे खोन खोन्दो।
औ नंगौ।
बेखौ जोङो उम दामजुखौ जोंनो दामजुखौ जोङो उम दामजु नङाब्ला जोङो उम जोंनि बर' हा रिया आबुं जाया होननाय बादि औ नोंथां बेनिफ्राय जोङो उमहो हेलौ नोंथां।
औ औ जोंना ओ मोनसे हारियाव एबा मोनसे ओ हारिमु जानांगौब्ला जोंना बे दाम जुआबो दामजु गैयाब्ला ओ मोनसे हारि एबा हारिमुवा जोंना जानो हानाय नङा बेनि थाखायनो जोंना बर'आथ' मोनसे गिदिर हारि नालाय बेनिखायनो जोंना बर' हारियावबो गोबां दामजुफोर दङ। बेफोर दामजुखौनो दामनानै ओ जोंना बर' हारिखौ ओ गोजौ जौसांसिम ओ थिखांनायाव जोबोद मदद होबोगासिनो जेरैहाय जोंहा गोदो सान ओ गोदोनि ओ जोङो खोनायोमोन एबा फरायनानै फैनो मोनदों सानदे बावदेयानि सल' बेफोर सल'आवबो जोंहा ओ गोदो बे दामजु ओ बे जोंनि बर'नि दामजुजोंनो ओ गोबां ओ बे बर'नि दामजुनिनो गोबां खोथा ओंखारो। जेरैहाय जोंहा ओ दाम बे दा दामजुआ जोंनि थाखाय दामजुल' नङा बियो जोंनि ओ गसाइजों एबा इसोरजों मोनसे सोमो खाथि सोमोन्दो खालामना होनो हानाय मोनसे दामजुबो होननानै जोङो सानना लायो। ओ बेबायदिनो जोंहा जेरैहाय सानदेबाव मोनाहाय ओ बन दाननो थांनायावहाय बिसोरो ओ खालाय दैफोन ओ मोनसे दैमायाव खालाय दै फोन गारोब्ला बे दैमाया रानलाङो होननाय ओ होननाय होनसेयावबो बिसोरो ओ बे दैमायाव खालाय दैफोन खालामनानै बे दैमानि दैखौ रानहोनानै बिसोरो ओ जोंनि दामजु जेरै उम दामजुखौ दामनानै ओ बेनि दैखौ जोंना ओ लाबोफिननो हादों बेनि थाखायनो जोंना ओ बे दामजुफोरजोंबो बर'फोरजों गोबां सोमोन्दो एबा गोबां लोब्बानि ओ गोथौ सोमोन्दो थानाय। जोंना खोथाफोर दं
औ नोंथां।
जेरै बिसोरो सेरजा गंसे सेरजाखौ दामनानैनो ओ मोनसे दैमानि दैखौ ओ बोहैहोफिननो हादोंब्ला बियो बेसे सोमोनांथाव बाथ्रा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ बिदिनोहाय जोंना ओ गोबां गुबुन गुबुन दामजुजोंबो लोगोसे गोबां ओ गो-गोमोथाव गोमोथाव ओ सोमोन्दो दं जेरै जोंनिया ओ दामजु ओ खामखौ जोंना ओ बिदिनो खेराइ मोसानाय बायदियावबो नांथारगौ जेरैहाय जोंना ओ खेराइ मोसानाया खामनि सायाव गसंनाबो मोसानायखौ जोङो मोनथिना मोनो एबा नुनो मोनदों मोनबोदों औ बिदिनो जोंना ओ बर' लाइमोनफोराबो जोंना दानिया बिदिनो दामजुफोरखौ दामनानै गोबां हारिनि गेजेरावबो दिन्थिफुंनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव दैखांना होदों आरो ओ बे दाम बे बे दामजुखौनो जोंहा ओ बर' लाइमोनफोरा दाननानै एबा बानायनानैहाय गोबां ओ सुबुंजों ओ फाननानै ओ रां खामायनायजों लोगोसे गोबां सुबुंनि ओ गोनांथिखौबो सुफुंनो हादों।
औ नोंथां।
औ बिदिनो नोंथाङाबो आंनिसिम बर'नि दामजुफोरनि बागै सुंदयै फोरमायना हो होबावनो हागोनबा नोंथांनिसिम गोजोननाय थागौमोन।
हागोन नोंथां दामजु होनोब्लाथ' जोंनाव होम गोबां मिलौदो मिलौदो देंखो बोनो हानाय दामजु दं जेरै सेरजा सिफुं खाम जथा। जोंनिया मोनसे खुगा मेथाइ रोजाबनो थाखाय जोंनो जोंनि बर'नि दामजुखौ नांथारगौ जायो। जेरै बर'नि दामजु गैयाब्ला जोंनिया ओ खुगा मेथाइआ माब्लाबाबो आबुं जाया मानोना जों जोंनो खुगा मेथाइयाव जो जोंनि बर'नि खुगा मेथाइयाव जोंनि दामजुखौ दामजुनि गोनांथि जायो। दामजु जोंनि खुगा मेथाइनि मेथाइजों जोंनि दामजुनि दामनायनि देंखोजों बेसेबा सोमोन्दो दं। गोदो गोदायनिफ्रायनो खुगा मेथाइ खौ लानानै जोंनि दामजु दामनायखौ लानानै जोंङो सोलिबोगासिनो एबा रंजाबोगासिनो एबा गुबुन गुबुन गोदोर गोदोर ओ प्रग्रामफोराव जोंङो दिन्थिफुंगासिनो। गोदोनिफ्रायनो जोंनियाव जेरै बागुरुम्बा मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायाव जोंनिया खाम नोंङाबा माब्लाबा माब्लााबा बागुरुम्बा मोसानाया जाफुंनाय नोंङा आरो। सिफुं नङाब्ला माब्लाबाबो बागुरुम्बा मोसानाय जाफुंनाय नङा ज'था नोंङाब्ला माब्लाबाबो बागुरुम्बा मोसानाया जाफुंनाय नोङा बिदिनो जेरै सेरजा नोंङाब्ला जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया माब्लाबाबो जाफुंनाय नोंङा। ओं बागुरुम जोंनि बे दामनाय देनायनि आगजुखौ लानानै जों गोबां जोंनि गावखौनो गोग्गानाय मोनो गावनो गावखौनो जोंनि गावनि हारिखौनो गोब गोग्गाथावना सानना लायो जोंङो। मानोना जोंनि बायदि गुबुन हारिफोरनाव बेबायदि मोजां मोजां आगजु नुफेराखै एबा जोंनि बायदि मिलौदो दामजु दामनाय नुफेराखै मानोना जोंनि बे बर' हारि नि दामजु दामनाय होनोब्लाना गोबां मिलौदो गोबां देंखो बोनानै जोंङो गोबां गावनि ओ गोसोखौ एबा गावनि गोसोखौ आरो गुबुननि गोसोखौबो दुंखांहोनो हायो मानोना सासे गोसो गैयि गोसो बायग्लिना थानाय सुबुङाबो जोंनि बे बर'नि खुगा मेथाइजों लोगोसे खुगा मेथाइजों लोगोसे जोंनि दामजु दामनायजों लोगोसे बेखौबो मिलौदो होनानै जों जाय जायनि गोसोआ बायफलेदों बिनि गोसोखौबो जों जौगा जों बिनि गोसोखौबो जोंङो दुंखांहोफै नो हायो बा बेनि गोसोखौ गौदुंखां होनानै जोंङो ओ जोंङो बेखौ माने खुसियाव लाबोनो हायो। बिनि महर मुस्रिखौ मोजां खालामनो हायो बिनि सा साननायखौ मोजां खालामनाय जानो मानोना बियो बिनि गोसोआ बायफ्ले नानै दं। बियो जेबो मावनो गोसो गैया जानो गोसो गैया दांनो गोसो गैया नाथाय जोंङो बेखौ जों जों लाफानानै जोंनि बे ओ खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, खुगा मेथाइ रोजाबनानै जोंङो ज' ज' ज' ज' रंजाना दे खायगोन देखायोब्ला बिनि गोसोआबो रंजाफानो गोसो जागोन। बां गावनि बै बाइ फ्लेनाय गोसोखौ बियो ओं खावसे जा दोनथ'नानै जों जों बेयो रंजाफागोन।
औ
ओम बेबायदिनो जोङो गोबां गोबां मोजां मोजां खामानि मावफुंनो हायो जोंनि दामजुखौ लानानै जोङो गोबां गोग्गाथावनो हायो। जेरै जोङो गुबुन गु बुन राइ जोआव जोंनि दामजु दामनायखौ दिन्थिफुंदों। जेरै गुबुन हादरावबो जों जोंनि दामजु दामनायखौ दिन्थिफुंनो हाबाय मोसानायखौ दिन्थिफुंनो हाबाय। ओम जेरै जोङो नेपालाव खनसे जोङो दामजु दामनायखौ दिन्थिफुंदोंमोन आरो जों गुबुन रायजो दिल्लीयावबो जोङो जोंनि मोसानाय एबा दामजु दामनाय खौबो जोङो दिन्थिफुंदोंमोन। बेसेबा गोग्गाथावना बाथ्रा दि बियो जों गावखौ जों जोंनि हारिखौ गोग्गाथावना लानो हागोनदि जोङो दामजुदों गोबां खामानियाव बिदिब्ला जोंना सम गैला नोंथां जोङो दोनथ'नोसै नामा नोंथां। खोनादोंना नोंथां?